औ खोनादों ना?
अ अ खोनदों।
मा खालामगासिनो नोंथाङा।
अ आङो दङ ओरोयनो।
होमबा जोङो दायो औ आंबो ओरैनो दङ नै। गिरायनानै
औ
जोंहा मोनसे टपिक लानानै बेनि सायाव सावरायनोसै आरो।
अ अ सागराय जागोन दे।
टपिकआ जाहैबाय जोंनि जायगानि बा जोंनि ओनसोलनि। ओ दावबायनाय थासारि बा टुरिजिम थासारिया माबायदि आरो शिलं बायदिनि। टुरिजिम थासारिया माबायदि बेनि सायाव सावरायगोन आरो।
औ औ जायो सावराय जायो।
औ दा होमबा। नोंथाङा औ जागोन दा जों। जोंनि टुरिजिमनि थासारि होननानै बुङोबाथ। गोबाङानो मिथिखायो। शिलं बायदिजों रुजुनो थाङोब्ला जोंनिथ थासारिया गोबां। माने मा जानानै दङ गाहायाव जानानै दङ आरो।
औ
आसामावबोथ मोनसे। गोबां ओ-समनिफ्रायनो मोनसे रायजो महरै गनाय मोनजानाय। अब्लाबो जोंनि आसाम रायजोआवहाय टुरिजिमनि थासारिया। थासारिया टुरिजिमनि जायगाफ्राथ' गोबां दङ नाथाय बेवहाय जिबायदि मोजां समायना नुथाय बा समायना जायगा ओनसोलफ्रा जानांगौमोन बेबायदि मालाबा समाव नुवा आरोना साखोन सिखोन बेफोरबायदि जों नुनो मोननो थाङा आरोना जोंनि ओनसोलावहाय दा जोङो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि दावबायनाय जायगाफोर दङ होननानै बुंनो थाङोब्ला जों बुंनो हायो भैरबकुन्द' दङ बैथिंजाय जोंहा बगामाथि दङ ग्रास दङ ओरैजाय मानास दङ जोंहा रायमना दङ
औ
सरलपारा दङ बेबायदि गोबां जायगाफोर दङ आरोना बेरायथावना जोंनि ओनसोलावबो बैथिंजाय जोंहा राननिथिंबो दङ आरो गोबां बिदिनो बेरायथावना जायगा अब्लाबो जोङो जेब्ला जोङो बै बेराय बेरायनाय जायगानिसो सेराव थाङोना अब्ला जों गोबां ओरैबायदि जोङो खायसे साखोन सिखोन गैयि मोनसे थासारिखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ।
औ जोङो गोजाननिफ्रायसो जों मा बाय गोजाननिफ्रायसो जोङो जोबोद समायना जागोन बा जोबोद मोजां होननानै जों बुंहरोबा खोनायो नाथाय जेब्ला जोङो सासे दावबायारि महरै थाङोब्ला जोङो नुनो मोनो माने मोजां थासारि नङा आरो बबेबा जायगाफोराव ओंखाम संनानै दोननानै बेवहाय ओ बायदिसिना मैला मैगं बायदिसिनाफोरखौ हानानैहाय बेवहाय थासारिफोरा गाज्रि जायो बथल बायदिसिनाफोरखौ गारनानै बिदिनो माने थासारिखौ माने गाज्रि खालामनानै दोनो आरो साखोन सिखोन बेबायदिखौ जों नुनो मोनो मोनो आरो लोगोसे जों जोंनि ओनसोलनि बा दावबायनाय थासारिया मोनसे गोजौ लेभेलाव सौहैयाखै आरो मा होनना बुङो हाद्रि बाला बायदिसिनाफोरा बांसिन जायो आरो
औ
बेफोरावहाय मोनसे मोजां जुदि टुरिजिमनि जि थासारि जों लानानै फै-फैनो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो बेफोरबायदि टुरिजिमनि जायगाफोरावहाय मोनसे बरडार अन्थाइ बायदिसिनाफोरखौ होनानैहाय मोनसे मोजां थासारियाव जोङो लानानै फैनो हायो आरो जाहाथे बेवहाय दुलाबारा बायदिफोरा बांद्राय बिफुङा बेवहाय दै बोहैबाबो जाहाथे हाफोरखौ खुरखारांनो हायो हाया जेराव पिकनिक स्पट एरिया बे जायगाखौ जाहाथे बुखारलांनो हाया बेफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर गिदिर बरडार बाहायनानैहाय मोनसे टाइट खालामनानै दोननांगौ दोनोब्ला मोजां आरो आं दा जिथुबा आं गाव मेगनजों नुनायखाय बुंनो लुबैदों जोंनि जिथुुबा बगामाथि एरिया बे साइदआवहाय बेफोरबायदि गाज्रि थासारिफोरखौ नुयो आरो जायगाफोरा माने एसेबां मानि मोजां नथाङाव आरो नंथावा आरो बेबायदि बायदिसिना ओंखाम संनानै बा मानानै जानो थाखाय बेवहाय संबाय थानाय समावनो बबेबा साइडनिफ्राय थुलाया फैनानै ओंख्रिफोराव गो गोलैनो हागौ बेफोरबायदि थासारिखौबो नुनो मोनो आरो
अ
दा जोङो जुदि गुबुन रायजोनि जुदि पिकनिक स्पट बा बिदिनो टुरिजिम जायगाखौ नायनो थाङोब्ला जों गोबां मोजां नुहुरो आरो शिलं बायदिखौनो होन जों जेरयाव थाङा मानो बेवहायनो जोङो मोजां साखोन सिखोनखौ नुहरो आरो जोंनिख्रुइ बांसिन सोन सिखोन बा साफाहाखौ नुहुरो आरो आंबो लुबैयो माने बेबायदि थासारिया जाहाथे जोंनि जायगायावबो जायो
औ
खोनादोंना नोंथां
दा नोंथाङाबो बेनि सायाव बुंनानै होलाय एसे
औ औ नोंथाङाथ' जेनेबा गोबां बाथ्रा आ बुंबोबाय ओमफ्राय जोंनियाथ' नोंथाङा बुंनाय बायदिनो माने गोबां जायगाफोर दङ जेनेबा नायनो हाथाव बा बेरायथाव माने गोबां जायगा दं आरोना जोंनि आसामावबो ओमफ्राय जेनेबा बे बेरायग्रा जायगाल' नङा जेनेबा बा जोंनि जारिमिनारि जायगाफोरबो दङ गोबां माने जायखौ जोङो माने माबानानै लाखिनांगोन आरोोना मा प्रिजार्भ खालामनानै लाखिनांगौ औ खिन्थु माने बेफोरबायाददि खालामनायखौ बांसिनखौनो नुनो मोना आरोना बांसिनखौनो गारनानै दोननायखौ नुनो मोनो
औ
बा माने रावबो माने जेबो माबा लाया आरोना ग्रुपथ' लाया जेनेबा ओरैनो माने गोलैसोनानै थानायखौ नुनो मोनो आरो बांसिनखोनो‌ ओमफ्राय ओ जोंनि जोंनिखो जोंनि माबाखौ नायब्लाथाय आरोना जोंनि टुरिजिम प्लेसफोरखौ नायोबा आरो गुबुननिखौ नायोब्लाथ' गोबां फाराग नुनो मोनो आरो ओमफ्राय जोंनाव माने गोबां मा होनगोन बेखौ माने नाय नायफेरनो गोनां दङ आरो ना गोबां माने खामानि मावनांगौ दं आरोना जोंनि बे औ औ बेफोरखौ नायोबथ' जों जोंनि दा बांसिनानो जोंनि लामाफोराबो मोजां नङा जेनेबा जोङो बे मानासफ्राव थाङोब्ला माने इमान माबा लामायानो माने मेन लामाफोरानो मोजां नङा आरो ना बांसिनानो गोबां जोङो माबा लामाथिं थांनांगौ जायो जेनेबा जाय लामाथि जोङो मेन लामाथिं थाङो बे लामा फोरानो माने दासिमबो मोजां जायाखै आरो ना क्लियार नङा जेनेबा पाक्का लामा नङा खायसे बायला बायला बुयला बेबायदिनो आरोना बांद्राय मोजां मोना बेफोरबायसानो माने गोबां लामाफोरा दासिमबो माने मोजां नङा आरो ना जायनि थाखाय मानसिफ्रा थांनो एसे गोब्राब मोनो आरो बेजों लोगोसे औ बेनि बेजों लोगोसे आरो जोंना माने गारिफोरनि सुबिदाया बिराद खम आरोना बेबायदि जेनेबा जोंनि इमान मोनसे मोजां फेमास जायगायाव जों औ गारि थांनो गारियानो जुदि थांग्रायानो गैयाबा जों माबायदि थांगोन मानसिफ्रा गासिनावबोथ' जेनेबा फार बेबायदि माबा थायाना गारिफोर थायाना बिदियाव माने जोङो थांनो लुगैयोबाबो माने थांनो हाया आरो ना खायसेफोरा
नंगौ नंगौ
बेबायदि जोंनियाव ओं गारिनि माने जेबो सुबिदा गैया आरो ना बुहुत खम आरो
औ नोंगौ
औ जोङो थाङोबाबो माने सोरबा बाइक स्कुटि सोरनिबा थार लानानैसो थांनांगौ जायो आरो ना सोरबा सोरबा माने न'आव गैजायैफोरा आरो बिदियावथ' माने थां एसे गोब्राब जाहैयो आरोना थांनाया फैसानिबो एसे बाथ्रा फैयो नालाय बेबायदिनो माने बेफोरखौबो जोङो नायनांगोन आरोना औ ओमफ्राय जोंना ओ खायसे दैमाफोर दङ बेफोर दैमाफोरखौबो माने जोङो माने मोजां नायथावना जायगा दङ आरो ना खायसे दैमा बा खायसे बिलोफोरखौ बे खौ माने जोङो साखोन सिखोन खालामनानै बा नायथाव माबा मोनसे ओ जेनेबा जोङो मोनसे सरखारा बेखौ साखोन सिखोन खालामनानै जेनेबा मानसिफोरखौ औ मानसिफोरखौ जेनेबा जानला मोनला जाबोर जाबोर गारला होआलासिनो माने औ बेबायदि साफा खालामनानै दोनोब्ला बयबो नायनो थांगोन आरो बेफोरनि गारिनि सुबिदा बा लामाफोरखौ मोजां खालामना होयोबा माने मानसिफोरा नायनोबो थांगोन ओमफ्राय जोंना माबायाबो डेभेलप जागोन आरो ना बिदि बिदिबा मानसिफोराबो फैनाय औ जायगायाबो डेभेलप जागोन बेबायदिनो गोबां जायगाफोर दङ ओ उ जोंनि जों बर'फोरनि बाथ्राफोरखौ बुङोबाथाय जोङो बे जोंनि आगोलनि फुराना मा होनगोन इखो माइबाङाव जि जोंनि रायजो दंमोन बैनि माबाखौबो माने जों दासिमबो बिदि प्रिजार्भ खालामामनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो ना दिडमापुराव औ बेबो माने ओ बेखौबो जोङो माने रिजार्भ खालामनानै दोननांगौ आरो ना मानो होनबा जों बेयो जोंनि काछार रायजोनि माने मोनसे बायखोन्दा नेरसोन जेराव जोङो गोदो गोदाय माने जोंनि ओ राजाफोरा रायजो खुंदोंमोन बे जोंनि माने मोनसे नेरसोन बेखौ जुदि जोङो हमथानानै लाखियाबा लासै लासैथ' बि माने गोमालांगोन आरो ना अ बेबायदिनो दङ जोंनि बर'निल' नङा जेनेबा आसामनिबो गोबां दङ माने जायफोरखौ माने ओ जोंनिया माने नाय नायनांगोन आरोना खायसे जायगाफोरखौ माबायदि साखोन सिखोन लाखिनांगोन दा जोङो माबानि बाथ्राखौनो बुंनो हायो सिरियाखानानि बाथ्राखौनो बुंनो हायो सिरियााखानायाव माने जेबो जिब जुनारफोरानो गैला आरोना दानिया बिराद खम जाबाय
औ नंगौ
औ बे बेयाव माने ओ साखोन सिखोनबो बांद्राय नुनो मोना ओमफ्राय आरो बिदिनो जिब जुनारखौथ' माने नुनो थांला आरोना ओरैनो माने सिरियाखाना माने इदिनो जायगाल'सै आरोना जेबो जायगाफ्राबो माने मोजां नंला ओ बेबायदि हाजोबाबो माने आगोलनि बायदि नंला आरोना नायथावथावनो नंला बेफोरखौ माने नायनांगोन आरो ना जोंनि जोंनि सरकारा नायनानै माने जेनेबा एसे जिब जुनारफोरखौ माबायदि लाबोनानै बेयाव माने माबायदि फोथांनानै लाखि लाखिनो हागोन बा माबायदि बिसोरनि पपुलेसनखौ बांहोनो हागोन ओ बेफोरखौ माने नायनांगोन आरो
उम नंगौ नोंगौ
ओमफ्राय जोंना बे ओ ओ मा होनगोन क'क्राझारावबो दङना ओ माबानि ओ गल्डेन लेंगल मोनो जि बेयाव बेफोरखौबो माने जोङो ओ माने प्रिजार्भ खालामना लाखिनांगोन आरोना बेयोथ' माबाखा थेवब्लाबो माने जोङो बेफोरखौबो माने नायनो थाङो नालाय माने बे बेफोरनि जायगा लामाफोरखौबो माने मोजां दाथ' लामाया मोजाङानो बिनिया इमान गाज्रि नङा खिन्थु माने एसे ओ जायगाफोरखौ एसे माने पार्क सिस्टेम बा माबा मोनसे मोजां नायथावना जायगा खालामना होयोबा माने मानसिफ्रा बांसिन थांसिनगोन आरो ना नायनो बेफोरखौ औ ओमफ्राय आरो बिदिनो दङ गोबां जायगा दङ क'क्राझारावबो नोंथाङा बुंबोनाय बायदिनो सरल दा सरलपारायावबो जोङो दैमाखौ नायनो लुगैयो खिन्थु माने जों थांनो हाया आरो ना बांसिन बेयाव थ' गारि थांनायनि बारा माबा गैयाना बिदिथ' गारि थाङा जेनेबा नों पार्स लानानै थांनांगौ आरो बेसेबा गोजान माने माबाथिं थांनांगौ जोङो फरेस्ट एरियाथिं बेयावथ' माने गारि थाङा आरो ना बिदि थाङोबाबो माने बहुत खम आरो ना। बेफोरखौ माने जोङो नायफेरनांगोन आरोना औ। दङ बिदिनो गोबां बुंबाथाय माने औ औ औ नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा?
औ दा नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो बुंलांबाय नोंगौ जोङो टुरिजिम साइडखौ जोङो मोजां खालामनो थाखाय ओमफ्राय जों गिबियावनो जों लामा बायदिसिनाखौ बानायनो नांगौ। नङा होमबा लामाया जों गुबैय माने लामा गैयाबा जों बबेजों थांनो लोगोसे आरो गारि नांथारगौ बेखनो खारनो थाखाय जोंहा सरकारा हायोबा गावनो सरखारनि मोनसे खम बेसेनाव होनांनाय मोनसे गारि बायदिसिना' जेराव मेराव खारनाय बेफोरबायदि खालामना होनो हायो आरो गोसोबाथाय बे जेरै जेथिं थाङा मानो माने जेथिं थाङो बेथिंनो माने गारि मोननाय बेफोरबायदि खालामना होनो हायो आरो। सरकारा गोसोबाथाय
दानि एसे मोजां माने आसाम गभमेन्टखौ आं एसे माने इनिसियेटिभ लानाय नुदों आरोना दासो माने रिसेन्टलि माने आं निउसाव नुनो मोन्दों माने टुरिजिम प्लेओ नि थाखाय माने एक्सट्रा माबा ओ जेनेबा टुरिजमनि थाखाय बे गारि माबा दिहुननायखौ नुदो आरोना आङो निउसाव नुबाय थादों आरो। माने बेबायदि जोंनि एसे एभेलेबेल जासिगोन आरो एबार बे मोनसे मोजां माबा आरो दा जोंनि थाखाय बेबायदिनो माने गासिबो जायगायाव खालामना होयोबा मोजां जागोन आरो बेजों लोगोसेनो जोङो हमस्टे फोरफोरखौ एसे मोजां जोङो एबा एसे ओ एफोर्डेबोल प्रायसआव जुदि हो खालामनानै होयोब्ला औ होमबानिया माने जोङो साप साबसिन जायो आरो ना गासिबोथ' जेनेबा एफर्ड खालामजोबनो हाया बांद्राय दामि जेनेबा फाइप स्तार हतेलफोर बायसा ओंखायनो माने एसे ओ माबा लै आरोना जायफोरा नरमेलि पाब्लिकआ माबा खालामनो हायो एफर्ड खालामनो हायो बेबायदि माने हमस्टे फोर माने कारन जों